औ नोंथां।
अ खोनादोंना नोंथां उम।
औ खोनादों
औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय नोंथां।
औ औ नोंथां।
नोंनिसिमबो मोनाबिलि जासिनाय थाबाय।
औ दा आं नोंथांनाव ओ फन हरनायनि खारना जाहैबाय नोंथांजों आं माखासे जे जोंनि माखासे बर' हारिनि। जे गाननाय-जोमनाय बिनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायनो सम दंना नोंथां?
औ-औ हागोन नोंथां सावरायजागोन औ।
दा बिदिब्ला ओ नोंथाङानो बुंगोरदो नामा।
औ-औ जागोन नोंथां जेनेबा जोंना ओ बर' सु सुबुंफोराहाय माबायदिहाय गाननाय जोमनाय जोमो होनोब्ला दाथ' बर' माहारि बा बर' आइजोफोरा जोंना गोदोनिफायनो आरोना बेबायदिनो जोंनिया दख'ना लांगा एबा दख'ना उम थग्रं गानबोनायखौ जों नुनो मोनो आरोना।
औ
बेबायदिनो खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ बेबायदिनो जोंना आरो हवा मा ओम हौवा माहारिफोरा जोंना गामसा गानो आरोना। बेबायदिनो जोंना दखना होनोब्लाथ' जोंना ओ गोदोनिफ्रायनो बर' सुबुंफोरा एबा बर' माहारिया जोंना न'खर न'खरनो ओ साल खुन्था गायनानै बा न'खर न'खरनो सि ओ सि सोंनानै बा सि दानानै दख'ना लुनानै गाननायखौ जों नुनो मोनो आरोना। बेबायदिनो जोंना न'आव गाननो थाखायबो एबा मबाफोर थांनो थाखाय गाननो थाखायबो बेबायदिनो बाजार बा हाथाइफोरनिफाय जोंना खुन्दुं लाबनानै बेखौ माइदिजों बा माइरंजों ओंखामजों रुफानानै बेखौ जोंना खुन्दुंखौ मोजाङै बानायनाय जायो आरोना बेबायदिनो बेखौ जोंना ओ जेनेबा सोंना लाग्रोनानै बेखौ जोङो साल खुन्थायाइाव होनानै बेखौ जों दानाय जायो आरो। बेबायदिनो जोंना गोदोनिफ्रायनो जों नुनो मोनबोदों जे जोंना बर' सुबुंफोरा नख न'खर न'खरनो सिदानानै गावनो गान्नाय जोमनायखौ बुथुमना लायो। आरो बेबायदिनो जोंना दख'नाल' नङा दख'नाजों ओ गानफानो बा लाफानो थाखाय जोंना गोदोनिफ्रायनो जों नुबोदों बा फास्रा जायखौ जों फास्रा होनना बुङो फास्राबो दाबोनायखौ नुनो मोनो। आरो बेनि लोगो लोगोसेनो जोंना ओ गोबां रोखोमनि बा गोबां गाबनि जों फास्रा बा दख'नाफोरखौ ओ दानानै गाननायखौ नुनो मोनबोयो। जेरैहाय जोंना दख'ना होनना बुंबाथ' जोंना दख'नायाबो बायदि गाबनि थायो। जेरैहाय जोंना गोमो ओ गोथां गोजा ओ ओ अरेन्ज कालार आरो बायदि बायदि रोखोमनि ओ कालारफोरनिबो जोंना दखनाफोर खौ दानानै गानो आरो ना आरो बेनि अनगायैबो जोंना दख'नाफोराव बायदि रोखोमनि आगर ओ आग'रफोर एरनानै गाननायखौ जों नुनो मोनो। ओ जेरैहाय जोंना फारौ मेगन आरो हाजो आगर आरो बेबायदिनो बैग्रि बिबार आरो गुबुन गुबुन बेबायदिनो जोंना आगरफोरखौ एरखांनानै जोंना दख'नााबा फास्र फोराव गाननाय एबा जोमनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो ना बेबायदिनो हौवा माहारिफोरनि थाखायबो जोंना हिन्जाव माहारिफोरा न'फोराव गाननो थाखायबो गामसा गोदोनिफ्रायनो दाना होबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों नाथाय जों आथिखालाव नु नुनो मोनो जे गोदोनि बायदि जेनेबा न'खर न'खर सि दानायखौ जों नुनो मोनलिया आरो हाथाय बाजारफोरनिफायसो सि जोम बायनानै जोङो गाननायखौ नुनो मोनसै। दा बेबायदिनो गोबां जेनेबा जोङो ओ आथिखाल ओ आथिखालाव जों मेसिनजों दख'ना दानाय बा गामसा दानायफोरखौसो नुनो मोनो गोदोहाय जोङो ओ जेनेबा न'आवनो ओ साल खुन्था गायनानै बेबायदि दानानै ओ गाननायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना। आथिखाल आरो गोदोजों जों जोबोद ओ गुबुन गुबुन बा आलादा आलादा जोङो जिनिसफोरजों सि जोम दानानै गाननायखौ जों नुनो मोनसै। बेबायदिनो होमबा नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो माबायदिहाय सि जोम लायो एबा माबायदिहाय गाननाय जोमनाय जेबो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन दे नोंथां।
औ औ।
जोंनि गेजेराव माखासे जे। ओ बर' सुबुं माहारिनि गेजेराव माखासे जि। गाननाय जोमनाय बुङोब्ला जोंहा गिबियावनो। दख'ना गामसा आर'नाइ बैफोर जिखौनो जों गानो। जेराव जों गोदो गोदाय आबौ आबैमोननि सिगांनिफ्रायनो। जे न'आवनो दाबोनानै ओ गाननो मोननाय जे दख'ना। गामसा आर'नाइ। बेफोरबायदि जि जों बेखौनो ओ। जोंनि हारिनि माखासे। सिनायथि नेरसोन होननानै जों बुंनोबोनांगोन। जेराव जोंहा बेफोरबायदि। जे जि जेरै दख'ना गामसा आर'नाइ जों बेफोरखौ गुबुनावबो। जे। लानानै एबा गाननानै थाङोब्ला जों गुबुनजोंबो सिनायनो हाजायो जेराव बेयो। बर' सुबुं होननानै जों सिनायथि मोनो आरो दा बेबायदिनो जोंहा। ओ दख'नाखौ। न'आवनो जे। जि खुन्दुंजों जि दानानै। रुपयों बेबायदिनो। दानानै आरो दंफांनि बानायनानै जि दाग्रा बे। जायखौ जोंनि हिसानसालिबो बुंनो हायो सानसालिबो। बानायनानै लायो बेबायदिनो जोंहा न'आवनो दानानै। ओ गाननो हायो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां ओ। माखासे गाबफोर जों मिथिंगायाव नुनाय। जेरै हाजो आगर फारौ मेगन आगर।
औ।
बेनिफ्राय बैग्रि बिबार आगर बिदिनो गोबां रोखोमनि आगरफोरखौ जोङो। ओ। जों मानि गोदो गोदाय आबै आबौनि सिगाङाव। बैफोरबायाददि गाबखौ एरखांबोदों आरो दा दासिमबो। ओ माखासे सुबुंफोरा। ओ एरखांबोदों। दानि समावथ' बैफोरबायाददि जे। आखाइजों जि दानाय बेयो एसे ओ खमायलांबाय। दा। गामि ओनसोलफोराव बेबायदि आखाइजों जि दानायफोरखौ जों। ओ बांद्राय नुनो सांला आरो मानो होनब्ला दा। मिसिनजों मेचिन ओंखारबाय जेराव मेचिनजों। जि दानायखौ जों बांसिन नुनो मोनसै। मानोना मेसिननि मेचिनजों दानाय जिया। ओ थाब दाखांनायखौ जों नुनो मोनो गोदोनि समाव। जे दानि समावबाबो जे आखाइजों जि दायोब्ला न'आवनो। दायोब्ला गोबाव सम लानायखौ जों नुनो मोनोमोन। दा बिनि थाखायनो ओ। माखासे ओ समाज बिगियाननि गेजेरजों। माखासे मेचिनफोर ओंखारबोबाय बिनि थाखाय गोबां। ओ जोंनि गेजेराव। सोलायबोनो हमबाय आरो दा बेनि थाखायनो ए जोंनि गेजेराव बांसिन मेचिनजोंखौ दानायखौ जों नुनो मोनसै दा बेबायदि दा बेबायदिनो गोदोनि समाव जे आखाइजों दानाय जिमोन बियो बांसिन गोबावसिन जोरनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन एबा खोनानो मोनोमोन दा जे मेचिनजों दानाय जिफोर बेयो बांद्राय जोरला आरो दा बेबायदिनो गोदोनि समाव जि दानायफोरखौ ओ गोबां आगर एरनाय जायोमोन गोमो गोथां गोजा बेबायदिनो समायना रमायना जानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो बिनिफ्राय जोंहा आर'नाइबो दानाय जायो जेरै जोङो आर'नाइखौ बाहायो ओ जेरै सासे सुबुङा मुंदांखा मोनसे खामानि मावोब्ला एबा बयजोंबो सिनायजानाय मोनसे खामानि मावोब्ला बेखौ जोङो आर'नाइ होनानै बरायनाय जायो बिनिफ्राय जोंहा हाबा हुखा एबा माखासे माखासे रंजानाय बाजानायफ्रावबो बे आर'नाइखौ जों लानाय जायो बेनिफ्राय जों दख'ना गामसा बैफोरखौबो जों माखासे
उ
हारिमुनि नेरसोन हिसाबै जोङो रंजानाय बाजानायफोराव जों बाहायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा न'आव थानायफोरावबो ज जों गाननाय जायो बिनिफ्राय जोंहा आर'नाइफोरखौ माखासे मेल मिथिंफ्राव जेराव जोङो माखासे गिदिर गोलावफोरखौ जोङो मेलफोराव लिंहरोब्ला बै सुबुंफोरखौ जोङो आर'नाइजोंनो जों बरायनाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे जे जोंनिनो बैसागु ओ फोरबोफोर फैयोब्ला जोंहा जोंनि हारिमुनि ओ जे माखासे गाननाय जोमनाय जोंनि नेरसोन बेखौ जोङो गाननानै रंजायो बाजायो बेनिफ्राय जोङो ओ बै आर'नाइ एबा गामसा दख'ना बैफोरखौ जों गाननानै गामि ओनसोलाव रंजायो आरो दा बेबायदिनो गोदोनि बायदि जेरै न'आवनो जि दानानै जे आखाइजों दख'ना गामसा। आर'नाइ जों दानानै गाननाय बेखौ जोङो दासिमाव ओ खमायलांनायखौ जों बांसिन नुनो मोनबाय दा ओ जोंनि गेजेराव एबा जोंनि गामि ओनसोलफोराव बांसिनानो ओ रावनावबो थाला आरो बेबायदि जि दानाय बे दा जे सिगांनि जे सुबुंफोर जे एसे बैसो जानाय सुबुंफोर बैबायदि सुबुंफोरासो दा गामि ओनसोलाव जि दानायखौ जों नुनो मोनसै आरो दानि जे गोदान गोदान आइजोफोर बिसोरो दाजो खमायलांबाय औ
औ औ नों थाङनो होनबा जोंहा समाबो जायाखै नङा समाबो जाबाय होमबा जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोन्थ'ना दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ दे बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ जों बेयावनो दोनथ'सै नोंसां गोजोन्थों